हेलौ औ औ हेलौ औ खोनादोंनो
अ मा खालामगासिनो नोंथाङा?
आंथ' दा जेबो खालामथ'वाखै ओरैनो जिरायनानै दङ। दे बुंनायसै।
अ माने आङो ओरैनो दा सान्दै मा खालामगासिनो दं दे बेफोरखौ सावरायनो होननानै हरदोंमोन आरो
अ दे दे सावराय दे
औ दासान्दि नोंहा बिदिनो माबाफोर खामानि मावनानै दंथ'योना।
आङोथ' दा बिदिनि जेबो इसिबां मानि खामानियाथ' गैथ'वा खिन्थु ओ नै दा जोंहा माइ गायनाय फुनायनि सम सहैबाय नालाय ओ साननैसोनि उनाव बेहाय गायनाय फुनाय फोथारनि खामानि ओंखारसिगोन आरो बे दा दंथ'यो होनो अब्ला आं ओरैनो दा न'खरनि ओ जिखिनि खामानि जोंनि संसार जानायाव नांगौ जानाय खामानि जेरै संनाय खावनाय बेफोरावनो आङो दा बेस्थ' जानानै दंथ'यो।
अ
ओमफ्राय नोंथाङा
अ आंबो बिब्दिनो दंथ' थ'यो दासान्दि न'आवनो बिदिनो फोथारनि खामानियाव जे हेफाजाब होथ'नानै दंथ'यो जोंनिखथ' ओरैनो दा गोरान खेथिफोर मावनाय जायो नालाय बेफोराव एसे हेफा न'खरनि बिमा बि बिफाखौ हेफाजाब होनानै दंथ'यो आरो
अ मोजाङानो जादों दे ओ नोंथाङा दि गोरान खेथि मावनाय मावनाय जायो होनदों बे गोरान खेथि बिलनि गेजेराव मा मा ओ आबादखौ मावो जेन'बा नोंसिनि ओनसोलाव एसे फोरमायनो हागोन नामा?
गोरान खेथि होननानै बुङोबा जोंनि ओनसोलाव ओ दङ बिदिनो थालिर ओ गय नारें हालदै आरो जोंहा ओ मैगं होनोब्ला जोंहा दङ ओ खांखि लर लेस्रि फोरला ओ केरेला गोबां मैगंफोरखौ जोंनि ओनसोलाव दा मावनाय जायो आरो थारुन बेफोरखौ।
अ नोंगौ जोबोद साबजाथाव ओ जोंनि ओनसोलावबो मावनाय जायो मावनाया खिन्थु गोबां खम बिबांनि मावनायखौ नुनो मोनो। मानो होनोब्ला जोंनि ओनसो ओनसोलाव बांसिन गोरान खेथिखौ मावनाय जाया मानो जोंनि ओनसोला एसे दलहा जायगा नालाय ओ बिनि गेजेराव ओ गोरान खेटि होनबाथ' जोङो थालिर नारें ओ बिफोरनो बिफोरबो नङा ओ मावो माव नाया‌ जोंनि ओनसोलावबो ओ खिन्थु बिनि अनगायै जेरै बेसर सिबिं सबाय बेफोरखौ खम बिबाङाव मावो ओ बिन‌ औ दे माबा बुंनो सानदोंमोन नामा?
औ आङो मा होनो नोंथाङादि बुंदोंमोन ना सिबिं सबाय होननाया जोंनिखिबो दा सिबिं सबायफोरखौबो जोङो गोरान खेथि हिसाबै मावो आरो सिगांनिफ्राय नायबा जोङो दा सिबिं सबाय फाथो बेसर बेफोर खौ जों एसे ओ नुनायाव एसे आबाद मावनायखौ खम बिबांनि नुनो मोननोसै आरो सिगाङाव जोङो बेफोरखौ बांसिन आबादखौ मावोमोन होनना मावोमोन
औ नंगौ ओ जेरैबायदि नोंथाङा गोरान खेथिनि सोमोन्दै एसे मावनायनि सोमोन्दै फोरमायदों ओमफ्राय बेजोंहाय ओ माखासे बेखौ बा फानहैनो थाखाय बा न'खराव एसेब्लाबो मोनजानाय बा ओ जानायजों लोगोसे बेखौथ' बाजारफ्रावबो फाननाय जायो नालाय बिहाय बे गोरान खेथिफोरखौ बो‌ फाननो थाखाय माबाफोर माबा राहा लामा दं नामा खाथिफ्रावनो जेनेबा
औ जोंहा जोंनि ओनसोलाव बेफोर माख माखासे गोरान खेथिफोरनिसिखौ फाननो थाखाय ओ जायगायावनो जोंहा हाथाइ दङ' बे हाथायाव लांनानै जोङो फानहैनाय जायो आरो माब्लाबा जोङो मा खालामो न'निफ्रायबो जोङो ओ मैगं थाइगंफोरखौ न'निफ्रायबो जोङो फानहरो आरो न'निफ्राय लांग्रा जोंहा फायखारिफोर फैयो बिनिफ्रायनो जोङो हरो।
थ' ओ बिनि गेजेरावनो आं मोनसे सोंथि सोंबावसै जे गोदान खे गोरान खेथिजों जों बर' हारियाथ' गोदोनिफ्रायनो आबाद मावनानै जा ग्रा हिसाबै जों आरो जेराव हाग्रा ओनसोल बा जाय जायगायाव जोङो आबाद जायो बा फसल ज-जायो जों मावनानै गोबां मुलाम्फा थिखांनो हायो बे ज-जायगायाव जों संसार जानो मोजां मोनो नङा होनबा ओ दा ओ बांसिनैनो जों नुनो मोनोदि जोंनि बर' समाजाव गोबां गोरिब थाखोनि सुबुंफोर दङ' ओ बेफोरनि गेजेर राव जोङो बांसिनानो आबाद मावनानै जाग्रा आबाद मावनानै जाग्रा हिसाब बै जोंनि ओ न'खर न'खर जबा गोरान आबाद मावना नै ओ जोंनि न'खर संसारखौ माबायदिओ बा जायगाखौ बा लाइमोनफोरनि थाखाय बा जोंनि नखर नखर बर' सुबुंफोरनि थाखाय माबायदि ओ हेफाजाब ओ होदों जेनेबा बिसोरो बे आबादखौ मावनानै जोंनि बर' सुबुंफोरा रांखान्थियारि मुलाम्फ माबा गावबा गावनि न'खरखौ सुफुंलांनो हानाय मोनसे राहा लामा होननानै नों सानो नामा?
अ मा खोनायासै नोंथां मा होनदोंमोन?
बेफोर आबाद माने गोरान आबाद मावनायजों जोंनि ओ न'खर न'खर ओ जेरै गावजानायजों लोगोसे न'खरारि अनसुंथाइ जेरै ओ गावनि थांनानै थानायाव नांगौ जानाय ओ बेफोरखौ सुफुंलांनो ओ हायो नामा नों होननानै नोंथाङा सानो नामा जुदि बेफोरबायदि आबादजों
औ मानो होनोब्ला जोंनि दा बर' न'खरफोराथ' जोंनि बांसिनानो जोंहा साख्रि आवलाराव बांसिनानो नङा जोङो बांसिनानो मा आबाद मावनानै जाग्रा। गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय जोंहा बे आब जोंनो जोङो न'खरखौ खुंबोनाय बेनिखायनो जोङो ओ आबाद मावनानै जाग्राफ्रा जोङो बांसिनानो ओ आबादजोंनो गाव गावनि न'ख'र संसारखौ खुंबोनाय आरो। मानो होनोबा जोंहा ओ आबाद मावनानै बो जोङो गावनि न'खरखौ खुंलांनो हायो गोबां रांखान्थि बिथिङावबो एसे जौगानायखौ नुबोदों बेनिखायनो ओ आबाद मावनानै बिदिब्लाबो जोङो गाव गावनि ओ न'खरखौ खुंलांनो हायो होननानै आं सानो आरो।
थारैनो सैथो नोंथां बुंलांनाय रावफोरा ओ बिनि अनगायैबो ओ जोंनि ओनसोलाव ओ गोबां माइ मानो होनबा जोंनि आबादनि गेजेराव मखरजाथावसिन आबादा जाहैबाय माइ आबाद बाद जों ए जों बोसोराव बेलेग गुबुन गोरान खेथिफोरनि मावाब्लाबो जों बांसिनानो दाब दाब जायगायाव गोरान खेथिफोरखौ मावनायखौ नुनो मोनाबो होनजायो जायगा लानायनि जायगा खिन्थु जों बांसिन माइ आबाद खौ मावो नङा होनब्ला बेयो जोंनि बोसोर बा न'खरजों लोगोसे ओनसोलखौ बा जोंनो गोबां ओ जानाय लोंनायनि जोंखौ मदद होयो ओ बिनि गेजेरावनो बे आइ माइ आबादखौ नोंसिनि ओनसोलाव माबायदि मावनाय जायो। आरो ओ आबादफोरा जुदि माबायदि जायो माने बेनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होगोन होनो हागोन नामा?
हागोन दे माइ आबादखौथ' जोंनिखै मावनाया ओ बांसिनानो ए खम मावनायखौ जों नुनो मोनो मानो होनोब्ला जोंनि खि बांसिनानो बोरि हा गोरान खेथिखौ जोंनिखै बांसिन मावो। अब्लाबो जोङो खायसे खायसे न न'खर आरो ओनसोलफोराव दङ माने गायग्रा हा दल हा जोङो बे फोराव माइफोरखौ आबाद मावो ओ सिगांनि रुजुनायाव नायब्ला दानि माइफोरखौ जोङो एसे खम बिबांनि ज जानायखौ नुनो मोनसै मा मानो होनोब्ला जोंहा हाफोराबो गोद दोहोआव जेरैबायदि हास थाब जोङो मो मोजाङै हा मोन आरो जोङो दा नुनो मोनबाय माइ हासारफोरा हाया माने हासारा गैया जालांबाय आरो बिनि थाखायनो जोङो दा माइ आबादफोरखौ माने जोङो मो खम बिबाङाव बांद्राय मोजां जाया इफोरबायदि नुबाय आरो।
औ नंगौ थारैनो। नोंथां बुंलांनाय राव फोरा नोंगौ सिगाङाव जेरैबायदि जोङो ओ हाफोरखौ हासार गोनां बा गावनि न'नि जेरै गोबोरखि हास हासारफोरजों जोङो मावनो हायोमोन। ओ गायनानै दोनोब्लानो बा मावनानै दोनोब्लानो आफादफोरा खेथिफोरा मोजां जायोमोन दाथ' जोङो बेबायदिखौ नुनो थांलिया। ओ दाथ' औ दाथ' जोङो गोबां ओ दिहुनजानाय माखासे मुलिफोरखौ बाहायनानैसो ओ जोङो आबादफोरखौ थि ओं थिखांनाय जायो।
आथिखालाव बांसिनानो जोङो एसे रासायनेयारि फोरखौ जोङो बाले बाहायनांगौ।
औ नोंगौ ओ बे बिथ थिङाव नायोब्ला जोङो सिगांनि आबाद मावनाय आरो दा दानि आबाद मावनाय गोबां फाराग थि नुनो मोनसै नङा होनबा औ सिगाङाव आरो जेरै न'खर न'खर जोंहा माने ओ नांगोल जंखालाथ' थाखाथारोमोन। ओ सिगां बांसिन नांगोल जुंग नांगोलजों हालोवनानैसो जोङो आबादखौ मावनाय जायोमोन। नाथाय दाथ' दों बांस माने दा
बांसिननानै जोङो दा औ थेकटरजों हालोवनानै ना बेखौ आबादखौ मावसो
औ जोङो बे फारागथिखौबो गोबां नुनो मोनसै।
औ।
बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां ओ आबादनि सोमोन्दै सावरायनो हायो। ओ जेरै जोङो स ओ सिब सिगां समाव जोङो बांसिन ओ बेसर बा सबाय ओ बिनि उनाव गुजि थेमसि बिसोरखौथ बेफोरखौबो जों मावनाय नुयोमोनस सिगां समावहाय ओ खोनानो मोनदों उम दाथ' जोबोद खम बिबांनि गुजि थेमसिफोरखौ मावनायखौ जोबोद खम बि बिबांनि नुनो मोनसै होन उम नुनो मोनसै माने नुसै ओ। बे बेसर बि बेसर आबादजोंबो जोङो माखासे जाग्रा थाव बा थाव गुबै बेफोरखौ ओ दिहुनो होननानै मिथियो आरो जोङो जायो। आरो मिथिखायोबो ओ बिनि गेजेरावनो जों माखासे गोरान आबाद ओ गोरान आबाद जों जोङो जोंनि माखासे जामु बा जाग्रा आदार दिहुननो हायो बेफोरनि मोननैसो नाम मख'नो हागोन नामा नोंथाङा?
अ जोङो जाग्रा आदार होननानै मख'नो हायो मानो जोङो आबादनिफ्राय जोङो गम एबा गुजि बेफोरनिफ्राय जोङो। आथा दिरुननो हायो आथा दिरुन नानै जोङो बेफोरनिफ्राय ओ। रुथि बानायनानै जायो आरो जोङो बुंनो थाङोब्ला जुखाम बेफोरनिफ्रायबो जोङो ओ मा होनो ओ। आथा बेफोरबायदिखौ दिरुनो आरो जोंहा दङ मोनसे आबाद सेर होनो जों बे खुसेरनिफ्रायबो खुसेरखौबो जोङो आबाद मावो बे आ निफ्रायबो जोङो सिनि बो दिरुनो
औ नोंगौ। ओ थारैनो जोबोद। ओ मोजां ओ माखासे खोथाखौ फोरमायना हायनि थाखाय दे बिदिब्ला नोंथां समावबो जाबायमोन दोनथ'नसै नामा?
औ दे जागोन दे।